हेल'
औ
औ ब्रादार मा। खबर।
आंहा मोजाङैनो दं नोंहालाय?
आत्सा थिगानो दङ आं। आंहाबो मोजाङानो दालाय माहा दङ न' हा ना गुवाहाटीयाव?
आङो न'आवनो दंथ यो न'आवनो ओरैनो दङ। नोंथाङालाय?
आं न'आवनो दङ ओंखामफोर जाखांबाय।
ओंखामखौ जाखांबाय ओ अमा बेदरमोन अमाजों मैथाजों।
गोथाव थारमाथो।
गोथावथारमोन नोंबोथ' बेबायदि मोनजानायमोनब्ला लिंहरनायबा फैगौमोन खोमा।
औ अमा बेदरजों लिंहरबालाय थांगोमोन।
उम उम।
नोंथांना मा ओख्रिमोन?
जोंनिया ओंख्रिया माबामोन माने भल दालि ओमफ्राय कन्दुलि ए। ओमफाय दाउदै। दाउदै एवनायमोन आरो बेफोर दाउ एवनायमोन दावदै।
आत्सा औ बेबायदिब्ला नोंथाङा मा बेदरखौ जानो मोजांसिन मोनो बेदरनि भितुरावहाय?
उम जों उन्दैनिफ्राय बर' मानसि जाहैनायलाय जोंनि मेन खायदाथ' अमाया खासि नङा होमबा। बेनिखायनो अमा। खौ जानो बांसिन मोजां मोनो आरो गुबुन बे बेदरखौ जाबावबाबो माने अमाखौ गोम जाबाय थायो आरो गोसो
औ औ औ आंबो एखे बेबायदि जायो। औ नंगौ नंखां नोंथां। उम।
अमाखौ माने जायोब्लाबो माने जाबावगोन जाबावगोन बिदि नांबाय थायो आरो।
औ औ औ औ नंगौ दा एकदम माने ओ मा जाबाबो आंगाया आरो ना, जागौमोन जागोन जागोन जागोन जागोन बेबायदि जाबाय थायो औ। बेबायदिनो एखे आंहाबो बे अमाखौ मोनजाबाथाय आरो माबा मोनसे एम्फु जानो मोजां मोनो नामा नोंलाय?
माखौ?
एम्फौ एनलाफोर।
ए एम्फौ एनला जानो मोजां एम्फौ एनला जानो मोजां मोनो लै जाबाय थानाय जायोना सिगां बै माबा एम फौबखौ सिनायनो हागौ नों बै गय बिफाङाव थायोना मा बुङो बे एम्फौखौ एसे लद
औ आं बेखौ मिथिला नामखौ जायखिजाया जानल'सो मोजां मोनो आङो।
हे। जोबोर मोजां मोनो आं बेखौ जानो आरो बिथिं लाथा लाथा लाथाखौ मोजां मोनो लाथायाखौ
ओम ओम ओम आदसा आदसा ओ बै लाथायालाय आरो माहा ओ ओंख्रियाालाय माहा ओंख्रि ओंख्रियाव लगायबा बेखौ मोजां मोनजायाथ'
ओम।
आ-आंनिबा आरो नोंथांमोना माबायदि सानो बे बेखौ मिथिला जायखिजाया आंबा बेखौ गोथाव मोना।
ओम आंबो ओंख्रि खौ बारा मोजां मोना
औ
दैनि गेजेराव माखौ बांसिन मोनो
दैयाव थानायनि बिथोराव मोदोमना मोनामोना बै गांजेमाया बेखौ बांसिन मो
हाब गांजेमा जोला ओम ओम ओम बेखौ फुङावहाय बाथेनजों मोनजानांगौ औ आं खांख्राइखौ बारा गोथाव मोना नाथाय आङो बे गांजेमा गांजेमाखौ मोनजाबाथाय मासेबाबो जायो मासेखौ होदो लगायदो देग्लिदो आलु दरनैसो होदो आलु दरसेबाबो होयो जिखुजाया बे गांजेमा मानै थाबोला ओमफ्राय फानलुखौ ओरैबायदि गोसा हो बाब बाब बाब होमबानिया
मोदोमफ्रु लायथारोलै मोजांनो ओ
थिना जोबग्रोदों बेखौसो नायहरबाय थायो। जो माबा सोरनिया बा जोबग्र जोबाखैबा हांहरनो हागोन नामा होननानै साबाय थायो आरो फुङावहा एगदमबारे गो थाव मोनथारो बेखौ बारै
ओमफ्राय खांख्राइखौबो जोबोर मोजां मोनो खांख्राइ औ मैथाजों जानांगौ खांख्राया दा गोथाव ओंखाम सेब जानो हाखायो ओंखामखो
उम आंहा बे मैथा माबा बे खांख्राइयावबा इसेबां आंहा माने गो माबा गैया आरो बेयो आंखौ गोसो बोनो हाया खांख्राइयाबा उम बे आरो नाखोबो आङो नाखौबो बै फिसा बिलाफोर आं गोथाव मोना सोरबा सोरबा बुङोना ना बोथियाजों बै दि मोनजाबा बिराद गोथाव मोनो होननानै आं बेफोरखो बारा गोथाव मोना आंनिया ना जाफाथाय एखदमबारे खनसेलागैनि सेरनै सेरथाम जानाय बेफोरबायदि गोदोर गोदोर नाया बेदर मोनजानाय बेखोसो गाहाम मोनो नङाबा बेलेग खौ जानाय हेन मोना ओमफ्राय आरो ना फिसा फिसाखो माने नाफामखौसो गोथाव मोनो ना बेबायदि ओरैबायदि फ्राय जाबोला आं बारा इन्ट्रेस्ट नाङा बेखो बारा गोजोननाय मोना आरो।
आंनि आरो नाफामखो बारा गोथावमोनालाय
आ
नाफामखौ माने जानो बायो आङो नाफाम खौ नाफोरखौबा बै आंबो बै ना फिसा मा जोंनियावहा ना मावा फिथि थिग्रि होननानै बुङो आरो ना फिसा फिसाया बेखौ बारा मोजां जानो गोथाव नाङा आरो आं। खेबख्रेब नाङो आरो आहा। ओमफ्राय हाख्रेब ख्रेब मोनजानाय बेबायदि नाङो आरो आं बुस्थुखौ हालाय नङा होमबाबो जानाय माबाया टस्खौ बारा बु मोजां नाङा आरो बेखौ ओमफाय बेयाव खोनानो मोनदों मेगनफोरनि थाखाय देहाफोरनि थाखाय बिराद मोजां नो आरो ना गोदोनिख्रुइ बियो
ओ मोजां मोजां बेफोरो मोजां जायफोरा जोंनि जोंनि नि खुगायावहा बारा गोथाव मोना बेफोर बिरा मोजां आरो सा सामुआलाय खाम'आबो मेगननि थाखाय बिराद मोजां दांनो आं साम'आ आंनि बिराद फेवरेट ओमफ्राय ओइ स'बायजों साम'जों मोनजानांगौ आयौ मा ना बुंनो आरो जा आरो जा जा आरो जा जाबाबो खुरैसो जायाबाबो खुरैसो नङा होमबा
औ औ साम'आव बे दं
ओ आबै आबुवा मोन आइ आफाया सोङोमोन मा ओंख्रि दोङो जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे एकेयानो आं सानोमोन मा जानान आरोलाय मा खुरैसे थानोलै नानै माबायदि खुरैसे थानांगौ जाख थाना लाय होननानै नाथाय बि सा साम'आ माने जाबाबो सिंनिखोसो जानाय जायो नालाय बे ओइ खुरसियानो खुरिसे थायो आरो उनावसो थर मोनदों आं
जोंनिया आरो इसे बेलेग बुङोमोन लाय
मा होनोमोन आरो नोंथांमोनालाय?
ओ जोंनिया बिदि बुङोमोन आं जानायखौ जानो ना आं जायिखौ जानो? आं ओमफाय नों बेयावहा बेयाव नोङो बुजिनांसिगोन आरो आं जानाय खौ जानो माने जानानै बै बिखबखौ गारनाया ओमफाय आर ओआ आं जायैखो माने गोथारा जानाय खौ जानो होनबाथाय नों बे जाखदाखौल मोनसिगोन आरो हो बिदि एदावोमोन आरो जोंना बुजिदो ना? बे जाबाबो खरिसे जायाबाबो खरिसे होननाया बाथ्राखै जे आलादा बुङोमोन आरो
औ जोंनिया आरो जाबाबो जेनेबाओंख्रियाथ' फुरैसेया फुरैसे जाखायो आरो जायाबाबो फुरैसेया फुरैसेजायोमोन आरो जोंना बिदि सोंनाया। गोदोथ' बेबायदिनो गोबां बिदि बाथ्रा फावफोर
ओम।
मा होनदों नोंथाङा? न'खराव मोजाङैनो दङ मोजाङैनो दङ होन नै हिनजावा औ उनदुबाय आंनिया।
नंगौ। मावनाय दांनायनि बोथोर नालाय मेंनाय बोथोर मेंनाय बोथोर नालाय मावनो
मेंबाय गथ'दों बेदों उन्दुबाय आं आरो बे सम समावनो सम नोंथांजों फन रायज्लायनानै एसे रां आरजिनो हायो खोमा होननानै आं नोंथांनो हरनाय जाबाय आरो नोंथांजों बिदि मेसेज खालाम रायज्लायनाय जाबाय। मा बुंनो आरो नोंथाङालाय उन्दुआखै नामा हिनजावा?
आंना हिनजावा बेवहायफोरा माने बिसनायाव उन्दुग्लांनानै मबाइल नायदों।
अ आस्सा नोंख रायाना नोंख रायाया जुदि फन रायलायबा रायाना? ओ
ए फनखौलाय गावनि खाथियाव राय्लायदों नालाय दा रायाखै आरो गोजानाव थांदोंबा
नोंथाङा रायजागोन नोङो नों ओ नों दा रायजागोन बिनि थाखायनो नोङो औ बेयाव मोननाय नोङो रांदों नोङो एसे बेदर लाना फै गाबोननो मिथिबाय। दिनै हाबखादों नालाय बेजों नोङो एसे बेदरखौ खो‌ लाना फै हिन्जावखौ फुस्लाय नङाबा नों रायजा खा गोन उफाय गैया नों रायजाखागोन।
रायो गोजानाव एसे गोबाव रायज्लायबा सोरजों रायज्लायबाय था दों होन्नानै। सन्देहआनो थाबाय थायो।
आतसा आतसा ओ ओ। ए बेबायदि माथो बुंनो आरो दा आथिखालनि बिदिनो ओ जायबाबो नोंबाबो आंबाबो उम नों फन रायलायजानानैनो फै रां मोनजों मोनदोंलै आङो होननानै नोङो बेनो दिन्थिनो हानांगोन होनबानियासो नों रायजागोन। नों बे समावनो नों बेलेग बे फन रायलायाबाबो नोङो गुबुनजों रायलाय बाला नोंहा जेबो माबा गैला आरो। उम।
उम।
बिदि जाहैबाय आरो खोथाया। नोंथांनि मोनथिंलाय गरम नंगौना नङा।
जोंथिं दिनै बारा गरम नङा अखाया माने एसे थाइफ्रिहां थायफ्रिहां खालामबाय थादों फ्रि फ्रि हि बेनिखायनो माने बारा गरमबो नङा माइ आबादनो थ'लै देग्लाय मा माने खाय खायफाया गायबाय खायफाया फोबाय दैयानो गैया माने देग्लाय अखानि दैया खम फैदों नालाय मिसिनखौथ' दा राव फोर लागायाखै बिदिनो बै मानसिफ्रा अखाखौ नेदों आरो ओमफ्राय ने अ। बे अखा जोंनिफोरा फोनानै होबाय आरो। दाखालि साननैसो सिगाङाव अखा जाखिनि फैदोंमोन। बेखिनि बिदिनो फोबाय आरो दा गायग्राफोरा नेनानै दङ। ओ
जों होनबा बिदिबा दिनै दोनथ'जा सिगोन‌ खोमा न'
ओ जागोन दे जागोन जागोन ओं रायस बिसिया दिनाबा अ दे दे दे दे होमबालाय दे गोजोनथोंसै दे गोजोन मोनाबिलि नोंथां दे।